नोंथां।
अ नोंथां।
औ ओ दा जोङो ओ बिफां-लाइफांनि सायाव सावरायनो‌। सानदों आरो नोंथाङा आंनो एसे टाइम होनो हागोन ना औ औ। ओ बिफां-लाइफां होनोब्लाथ' जों। औ। ओ बिफां-लाइफां होनोब्ला जों गोबां ओ रोखोमनि बिफां- लाइफां मोननो हायो जेरै। औवा बिदिनो फाख्रि दंफां। सिगुन साल बायदिसिना रोखोमनि जों दंफां- लाइफां मोननो हायो आरो ना।
औ औ औ बिफां लाइफां गोबां रोखोमनि दं औ।
औ औ उम उम नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? बिफां लाइफांनि बागै।
औ औ बिफां लाइफां होनोब्ला बिफां लाइफाङा गोबां रोखोमनि दङ' औवा दङ' आरो दंफां लाइफां उम थाइजौ खान्थाल जाम बायदिसिना गोबां रोखोमनि दं आरो ओ बिदिनो बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ थायग्रा बिफांबो मोननाय जायो फिथाइ थायग्रा बिफां बे फिथाइखौ जोङो जौ मारिया जायो आरो बिब्दिनो खायसे खायसे दंफांनि फिथाइखौबो जों जाया बेफोरबायदि
औ
आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां अक्सिजेनबो मोननाय जायो आरो।
औ औ
सुबुं माहारिया बे अक्सिजेनखौ लानानै एसे मोजां मोनो आरो अक्सिजेन लानानै एसे आरो बे बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो दंफांखौ दानफायनानै
औ
ओ दा टक्टा बायदिसिना बानायनानै ओरैनो न' लुनाय बायदिसिनाफोरावबो बाहायनाय जायो आरो ओरैनो देक्स बेन्स दरजा खिरखि बे फोरखौबो बानायनाय जायो दानि जुगाव दंफां लाइफांजोंनो
औ औ
बेनो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो दंफां लाइ बिफां लाइफांखौ बेफोरबायदि माबायाव नोंथाङा ओरैनो एसे मा मा मिथिगौ बिनि सोमोन्दै बुंना हालाय
औ औ आं मिथिनायावथ' जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन मोननाय जायो आरो जोंनिफ्राय बे बिफां लाइफाङा जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड जोंनि गाज्रि हावाखौ लानानै बियो जोनो मोजां अक्सिजेन गेस खौ जोंनो होयो आरोना औ ओमफाय जोङो बे दंफां लाइफांखौ नोंथाङा जे बुंबाय द बिफां लाइफांखौ दानफायनानै जों बायदि रोखोमनि जोङो बेसादफोर बानायनाय जेरै न' लुनायफोराव थकथा काट बेफोरखौ बानायनानै जों दंफांनिफ्रायनो मोननाय जायो दर्जा खोरखि बेन्स जिरायग्रा उन्दुग्रा बेफोर गासैबो जों दंफांनिफ्रायनो मोननाय जायो आरोना औ दंफांनिफ्राय जोङो बिदिनो गरम दिनाव जोङो सायाबो मोननाय जायो
उम उ उम
दंफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो जानाय जाथावनाा फिथाइ जाथावै फिथाइ बेफोरखौ जों मोनो जे बिफांनिफ्राय मोननाय जाथावनायजों जेरै खान्थाल थाइज
खान्थाव औ अ
जाम बेफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो मोनजोबनाय जायो आरोना औ
बेफोरखो जायो आरो
औ औ जों बेफोरखौ आरो जोङो गोबां बिबांनि जों गायनानै जोङो रांबो आरजिनो हायो आर ना थाइजौ बेखौजों फाननानै रांबो आरजिनो हायो आरो जों रां आरजिनानै जों गावनि नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ बायना लानो हायो आरो ना
उम उ उ
औ नोंथाङा एसे औवा दंफां बेफोरनि बागै। बिफां लाइफां बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औवानि बागैना बिफां लाइफां बा औवायाबो बिफां लाइफाङाव गोलैयो जोङो औवानिफ्रायबो गोबां रोखोम बानायनानै लानो हायो औवानिफ्राय बर'फोराथ' आरो औवानि औा मेवायदि होनो बेखौबो आरो दानखानानै।
औ।
संनानैबो जानो हायो आरो औवा मेवाइखौ औवानिफ्राय आरो बिदिनो औवाखौ औवायाबो गोबां रोखोमनि दङ। औवा बुरखा दङ औवा माखाल दङ औवा जावथि दङ। औवा बिजलि होनना ना मा होनो बेफोरबायदि गोबां रोखोम दं औवायाबो
औ
बेनिफ्राय आरो औवखौबो दानफायनानै गोबां। खामानियाव बाहायनाय जायो आरो ओरैनो। न' लुनायफोरावबो गोदोथ' औवाजोंनो बानायोमोन न'खौ।
औ
बेफोरबायदिनो औवाजों। ब न' लुनायाव बिराद बाहायनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव ओरैनो खुन्था बायदिसिना। जेनलाब खामि बेफोरबायदि बाहायनाय जायोमोन आरो आरो। ओरैनो गोदो नांगोलजोंसो हालवमोन नालाय बे नांगोलावबो मोसौनाव होनो जंगल ना मा बेफोरबायदिखौ दानख'नानै होनाय जायोमोन औवाजोंनो ओमफ्राय ओरैनो औवाजों हुफेन आरो बायदिसिना गलाबारि बेफोरफोरखौो बानायनाय जायो आरो औवाजोंनो
औ।
आरो इदिनो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो औवाखौबो। औवाखौबो आरो बिदिनो फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो।
औ औ औ। औवाजों जोङो लावथि बेफोर बायदिखौबो बानायनाय ओमफ्राय औवाजों जों।
अ औ।
ओंखाम संनायजोंबो ओंखाम संनायफोरावबो जोङो औवा दं। बिफांजों बन बानायना जों संनो हायो आरोना। औ सिगांनि दिनावथ' जों बांसिनानो बनजोंनो ओखाम ओंख्रि संनाय जायोमोन आरो जोङो आबाद बायदिसिना मावनायफोराव जोङो औवानि ओ बेरा दुमनानै जोङो मोसौ बोरमा हाबैनि थाखाय जो बेराबो होनो हायो आरो ना?
अ औ आरो औ। जोंबो ओ आइजें आइला बानायनानै लानो हायो आरो औवाजोंबो
औ जेखाइ खबाइ बायदिसिना
खबाय
औ।
जेखाइ खबाइ बायदिसिनाफोरफोरखौ दाला सान्द्रि बेफोरखौ बेखौबो बानायना लानो हायो आरो औवाजोंनो
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा औवाजों बानायनाय आइजेंफोरखौ ओ
औ
बानायनो रोङो ना रोङा?
ओ औवाजों बानायनाय आइजेंफोरखौथ' आं रोङा बांसिनानो आ खबाइ सान्द्रि बेफोर जेखाइ बेफोरखौ आं मिथिया आरोना औवाजों बानायनाय आइजेंफोरखौ।
अ अ
नोंथांनाव ओ माबाफोर ओ बेफोर खौ औवाजों बानायनाय आइजेंनि बागै माबाफोर आइदिया दं नामा माबायदि बानायो?
अ अ अ आं एसे एसे हागो औवाजों बानायनाय आइजेंफोरखौ। ने ओरैनो खबाइखौ हेबनो एसे हागो खबाइ हेबनो हागो बेनिफ्राय ओरैनो सान्द्रिफोरखौबो हायो
औ
ओमफ्राय सानद्रि हायो इनिफ्राय ओरैनो ओ बेरा बायदिसिनाफोरखौ दाननानै
औ औ
होनो हायो आरो ओरैनो थेंङल जिरनो हा हायो खामि सैनो हायो
औ
बेफोरबायदि माबाखौ हायो आरो औवाजों बानायनायखो। आरो मोनसे
औ
बर'फोरा मोनसे धोरोम माबा दं नङा होमबा बा थौ दुमनाय बे बाथौनि बेराखौबो आङो एसे दुमनानै ओ बानायनो हागोन आरो।
ह
बेखिनिखौ आं एसे हासाबगो औवा बिफांजों बानायनाय आइजेंफोरखौ
नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना बे ओ खबाइखौ औवाखौ दाननानै माबायदि जिरनानै माबायदि हेबनाय जायो नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
बे खबाइखौ ना
औ
औवाखौ फार्स्टआवनो दानफायग्रोना लानांगौ। दानफायनायनि उनाव ओ औवाखौ गोलाव गोलाव सिनखावनानै फिसा फिसा खाथि जिरग्रोजोबना लानांगौ फिसा फिसा खााथि जिरग्रोजोबनानै बिदिनो ओ ओ हेबलांनाय जायो आरो इदिनो फिसा फिसा जिरना लानानै एसे हेबलांनाय जायो आरो हेबनानै बिदिनो नारखे नुरखे खालामनानै ओ खबाइनि मुं हर खालामलांनांगौ बेबायदिनो हेबलांबाय थाबाय हेबलांबाय थाबाय ओमफ्राय बिदिनो नारखे नुरखे खालामनानै खबाइनि महरखौ ओ लाबोनांगौ आरो बेफोरबायदिहाय खालामबोनाय जायो खबाइ हेबनाया एसे खस्थ' जायो।
औ।
नारखे नुरखे खालामबाय थानाया एसे खस्थ' जायो खबाइ हेबनायाव। खबाइनि महराव दिहुननाया एसे बुस्थु जायो।
औ।
ओ इदिनो सान्द्रिफोरखौ माबा एसे सहस जायो आरो बिानै बेखौबो औवाखो ओ बिदिनो सान्द्रिखौबो ओ सानद्रिखौ बेबायदिनो औवाखौ दानफायग्रोना लानानै खाथििखौ एसे फिसा फिसा दाब्ला दाब्ला साइसनि सैग्रोजोबना लानांगौ। बिदिनो सैग्रोजोबना लाबाथाय बियो हेबलांबाय थाबानो जायो हेबलांबाय थाबाय हेबलांबाय थाबाय बिदिनो गुवार जालांबाय। गुवार खालामलांनानै बेखौ लास्टाव जखा लानानै ओ खामि फिसा- फिसा दानना लानांगौ आरो बेखौ खावनाय होनना बुङो खामिखौ
औ औ।
बेखौ खामिखौ जाबनानै बानायनानै बे औवाजों हेबनाय माबाखौ सोनानै खाथाबनानै बानायलांनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो।
औ औ।
बेबो सान्द्रियाबो खावनाया एसे गोरा जायो आरो खस्थ' जायो सान्द्रि बानायनायाबो।
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय। नोंथांजों दंफां -लाइफांनि औ बागै सावरायना गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां ओं।
औ औ।